हेलौ अ खोनादों ना नोंथां अ नोंथांनाव आङो मोननैसो सों थि सों सोंनो होननानै ओ कल हरनाय जादों नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना?
औ औ हागोन
नोंथांनाव आङो दाासोंनि नों थांनि गामि एबा ओनसोलाव आबाद मावो ना मावा?
मावो मावो
अ ओरैनो नोंथांनि ओनसोलाव मा मा आबाद मावो नोंथाङा फोरमायना हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलाव गाहायै बोथोरखौ नायनाथ' दायो माइया बा ओमफ्राय ओरैनो पारमानेन्टहै साहा आबाद राबार आरो गय आबाद बेफोरखौ मावनाय जायो आरोना
उम नोंथाङादि आबाद आबादनि मुं खोन्थाबाय ओ आबाद बे आबादखौ बोरै मावो बिनि आदब खायदाखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन हागोन बबे मोनसे खोबा
जायखिजाया नोंथाङाथ' मोनथाम खोनथादोंना हायो माहोनो मोनथामनिखौबो खोन्थाना
औ औ अब्ला आं सेथियावनो ओ माइ आबादखौ बुंनोसै ना?
अह बुं।
औ जों माइ आबादखौ खालामो जों बे जों
उम उम।
बिदिनो दैज्लाङाव खालामनाय जायो आरो। मेसेङाव एसे दैनि असुबिदा जायो नाला जोङो बे आबादखौ गाहायै अखा आरो हाजोनि दैनिफ्राय मानो सोनारनानै खालामनाय जायो। जोङो माइ आबाद खालामनो थाखाय जोङो ओ
अ
माइ गायनो गोनां सेथियाव जोङो एवनाय एवो बेखो जों खारायनाय बुङो।
उम
नैथियाव एवो सामार होनाय बुङो। आरो थामथियाव एवो जोङो बिखो ओ बर' होनाय बुङो बे बर' होनाय जोबनाय लोगो लोगो जोङो खोथिया फुगोन फुनानै थामथिं जाब्ला ओमफ्राय थानानै गायनाय जायो आरो बिनो थिग जों दैफोरखो नायगारबाय थानांगोन आरो फोथारफोराव बे हाग्रा गांस बांद्राय जाबा जोङो नांगोन । आरो सम स सम हायोबा जोङो हासारफोरबो नांगोन आरो ना ।
अ
औ बिदिनो बे मास मोनथामजों जोङो बे आबादखौ बुथुमनो हायो मास मोनथामनि उनाव मोनो जाय बिदिनो बेखौ हानाय जायो हुथुमो ।
उम
बिदिनो माने बुथुमनानै न'आव लाबोनो हायो आरो ना । हायो जमा खामनो हायो ।
ओ।
दा माइ आबादनि सोमोन्दै आं जेखोनो बुंनो रोङो
ओ नों थाङा ओ बिनिफ्राय गय आबादनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन।
उमह गयखौबो जोङो बिदिनो मोनो जों फुलि बायब्ला फैसाया बांसिन थाङो नालाय आरो मोजां जोलै जों मोननायाव एसे गोब्राब जायो आरो ना।
उम।
खायनो जों न'नि एसे बोराय दंफांनि मो जां फिथाइ थाइग्रा आरो बिलाइफ्रा एसे मोजां दान बिफांनिफ्राय मोजां मोनहोनानै जोङो हाननानै बेखो हायाव इस माने जावाय नांगौ आरोना।
अह।
ओमफाय जावायनानै बोसोरनैसो दोननांगौ बिदिनो आरो हायोबा बोसोरसेयावनो गाय बोसोरनैसो गायस्लायबाय थानांगौ।
ह।
ओमफ्राय बेनि उनाव पारमानेन्ट गायनांगौ आरो जोङो । जोंनि जोंनि ओनसोलाव गायनायनि सिस्टिमा
उम।
आद फुट बाय आद फुटबा मोजां जायो आरो खाथिबा माने जोंनि आरोना गया।
उम।
ओमफ्राय जोङो
उम‌।
मा होनो बे देरजासे जोङो बेखौ हाग्राफोरखौ जोङो दानस्रांनानै होनांगोन ।
औ।
औ। ओमफ्राय बेखौ दानस्रांनानै होबाय थानांगोन बिदिनो। औ औ दा आंथ' खोन्थाबाय माख खासे दा ओमफ्राय नोंसोरहा न'आव दंना गैया?
हेलौ
आरो नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो नामा? अ हेलौ खोनादोंना नोंथां? ओ नोंथाङा आंखौ सोंदोंमोन आङो अ आरो माबाफोर स सोंबावगोन नामा नों नोंथा
ओमफ्राय ओरैनो मा मा आबाद खालामनाय जायो?
जोंनिखिबोथ' बिदिनो बोथ थोर लाना बोथोर खालामनाय जायो बिदिनो मा
औ
औ औ औ औ
मेगं-थाइगं
औ औ औ औ
बेस्रा बेफोरफोरखो
औ औ औ